हेलौ अओ हेलौ नोंथां
औ
खोनादोंना नोंथाङा? औ होमबा जों आं नोंथांजों मोनसे ओ आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय कल खालामदोंमोन नोंथांखौ नोंथाङा दसे सम होनो हागोन ना नोंथां?
हागोन दे नोंथां हागोन।
उम बिदिब्ला जोङो सावरायनि जे गोदोनि सुबुंफोरा माबायदि जिउ खुङोमोन आरो दानि सुबुंफोरा माबायदि जिउ खुङो बिनि सायाव नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
ओ गोदोनि आरो दानि जिउ खुंनाय राहायाथ' गोबां दङ आरो गोबां सोलायबायबो। ओ गोदोहाय गोबां ओ खस्थयै जिउ खुंबोयोमोन आरो दायो बारा खस्थ गैला इजियैनो माने जिउ खुंनो हायो बुंजायो माने गोदोहाय ओ मा होनो खोब माने गावनि जानाय आदारखौनो माने बुथुमनो गोबां थान जायोमोन गोदो ओ आरो थाखा फैसानि गोबां अभाब जायोमोन जायनि थाखाय जिउ खुंनायाव गोबां खस्थ' मोनोमोन जोङो दाउ अमा फिसिबाबो बै दाउ अमा फिसिनाय ओ बेखौहाय जोङो फाननो हायामोन आरो बायग्राबो गैयामोन नोङो आबाद मावबाबो आबादखौबो जोङो फाननो जायगा खौनो मोनामोन आरो फानोबाबो जोङो खोब खम बेसेनावनो फाननो गोनां जायोमोन आरो दायो गोबां बाजार ओंखारबाय हाथाइ बाजार ओंखारबाय ओ गोदोहाय जोङो मैगं थाइगं फोयोबाबो बै मैगं थाइगंफोरखौ जोङो ओ फाननो हायामोन बबेखानि जोङो ओ मैगं मैगं थाइगं आरो बै जेनोखि दाउ अमा फिनाय बेखौ जोङो सोलायनो गोनां जायोमोन जायनि थाखाय रांखावरिया जोबोद खम हिसाबै जोङो सोलायनो गोनां जायोमोन होननानै जोङो बिदि मिथिबोदों बेे नोंथाङा माबा मोनसे गोनांथि जायोबा ओ आंहा माबा मोनसे गोनांथि जायो बे हिसाबै बै गोनांथिजों गोनांथि जोङो बेसादफोरखौ सोलाय लायोमोन आरो खिन्थु दानि जुगाव ओ जिउ खुंनाय राहाया खोब आलादायै महर मोनफैबाय जायनि थाखाय जोङो आबाद फैयोबाबो आबादफोरखौ जोङो बाजाराव लांनो ओ जायगा गोमाला आरो दामफ्राबो गोबां मोनो नोङो दाउ अमा फिसियोबाबो ओ दाम फोरखौ गोबां मोनो बिदिनो मैसो मोसौ फिसियोबाबो दामफोरखौ गोबां मोनो मानिे बाजारनि आंखाल गैला आरो दानि जुगाव दायो खोब इजि जाबाय जोङो गोदोहाय माबा मोनसे जाथि खुरमानाव बा न'खरनि मानसिनाव जोङो आलासि जाहैनांगौबा जोङो थाबायनानैनो थांनो गोनां जायोमोन ओ दायो जोङो थाबायनो खुनु गोनांथि गैला गोबां गारि मथर जाबाय दानि जुगाव बुंनो थाङोबा गोदोजों आरो दाजों जिउ खुंनाय राहाया गोबां फाराग जाबाय नोंथां ओ थारैनो नोंथाङाबो गोदोनि आरो दानि जिउ खुंनाय राहानि सायाव माबाफोर फोरमायगोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां ओ गोदोनि दानि जिउ खुंनायनि बेलायावथ' गोबां फारागखौ नुनो मोनखायो ओ बुंनो थाङोब्ला जोंहा गोदो दुखु खस्थ'यै जिउ खुंबोयोमोन गोबांथार माखासे आबाद ओ जि गावनि साननाय हनायखौ लानानै माखासे गोबांथार खामानियारि मावो खसथजों नाथाय दानि जुगाव जों नुयो जे गोबां माने खस्थ' आरो गैला जे गोदो सोलाय सोल' खान्थिजों जिउ खुंबोयोमोन नोंबो थाखा फैसानि सायाव जोंहा बिराद ओ लोरबांमोन आरो खम मोन थाबो दायो बुंदोंमोन नाथाय बेयाव माखासे गोबांथार जाथाय जाबोयोमोन हेंथा हो हेंथा जायोमोन खोथा बुंदों मो सोलाय हेल' जों माबा मोनसे नांगौबा जि आंनावहाय जेनेमा माय माइरं दं जे नोंथांनाव मोनसे जेनेबा मैगं दं अब्ला बे मैगंजों जों माइरंजों सोलाय सोल' खालामलायोमोन दा बेयावहाय जुदि आंनावसो माइरं दं नोंथांनाव मैगं दं जुदि आंनो जुदि मैगंखौ नाङामोनब्ला नोंथांनो जुदि माइरंखौ नाङाामोनब्ला अब्ला जोंनि सोलाय सोल'आ माने बेयाव हेंथा सोमजि मोन आरो नोंथां बेखौ नोंथाङाबो मिथिगौ ओ बे मोनसे हेंथा सोमजियोमोन दा बिदिनो फैयो फैयो जोंहा एसे सोलाय हमनो बायदि रांखावरि नि बेलायाव एसे मोजां थासारि फैबाय उम दा नै जेरै दासिमाव फैदों ओ गोदोनि जिउ खुंनाया माखासे ओ जि दाउ अमा आरि बायदि फिनानै जिउ खुंङोमोन गोदो बैफोरखौ जि फाननानै रां खावरि जे गावनि नांगौ जानाय बेफोरखौ सुफुंनानै लानो हायो आरो बांसिन गोदोनि सुबुंफोरा जे जि जोम दानाय जोंनि बर' आइजोफोरा जि दायोमोन माखासे आर'नाइ गामसा बायदि आरि आरो एम्फौ एनला फिसिनानैबो जिउ खुंबोयोन जेरै एम्फौ फिसिनो थाखाय जोंहा एम्फौ फिथोबखौ जोंङो मोनसे जे दिरुं लानानै बिजिनि जुरै जों दिरुंआव माला खालामनानै जों मोनसे जायगायाव दोनथुमोमोन एम्फौ जि जोलैनि थाखाय जोंहा जेब्ला बे एम्फौ फिथोबा जेब्ला सिखिरि महर होगोन सिखिरिया बिदै दैगोन बिदै दैनानै आरो बे बिदैयानो जोंनो माखासे गोरलै-गोरलै जि एम्फौ बेखौ जोंहा आजायगोन आरो बेफोरो जोंहा एम्फौखौ जुदि फिसियोब्ला जोंनो माखासे एम्फौनि थाखाय जानो माखासे आदार नांगौ जायो बे आदारखौ जों मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमोमोन मिथिंगानिफ्राय जों जेरै ओ इन्दि बिलाइ माखासे गाम्बारि बिलाइ आरो थासोमलि बायदियारि बिफांनि बिलाइफोरखौ जों बुथुमनानै एम्फौनो आदार जगायोमोन एम्फौनो आदार जगायनानै जेब्ला एम्फौआ देरगोन रागोन मोनगोन अब्ला जों एम्फौखौ उम बाजाराव फाननानै जोंहा माखासे नांगौ जानाय जि अभाबफोर बेखौ जों इजि गोरलैयै माने सुफुंनानै लानो हायोमोन नाथाय आरोबाव जोंहा दंङ जि एम्फौ फिथोब एम्फौ फिथोबखौबो जों माखासे मोजां खामानियाव जा बाहायनो बाहायनो रोंङोमोन गोदोनि सुबुंफोरा जि एम्फौजों जोंहा ओ इ थावख्रि लुनाय बायदि आरि दुरुं आरि खुन्दुं दिरुननानै जों गावनि आखाइजों गावनो गोदो जि जोम लानानै बेखौबो जोंहा गानोमोन आरो माखासे फाननाय आरि बेफोरबायदिजों जोंहा माखासे गोबां रां आरजिनानै गोदोनि सुबुंफोरा जिउ खुंबोयोमोन नाथाय दानि जुगाव जे जोंहा बिगियान आरि जि आदब खाय दा बेफोरखौ जोंनि सुबुंफोरा बांसिन गोरलैयै जिउ खुंबोनायखौ जों नुनो मोनो गोदोनि जिउ खुंनाय आरो दानि जिउ खुंनाय गोबांथार जोंहा फारागखौ जों नुनो मोनो जि गोदोनि सुबुंफोरा साख्रि-बाख्रि बायदि नांथाबनानै थायामोन माखासे न'खरनि जि खामानि जेरै दाउ अमा फिसिनाय बेफोर ओरै जों जिउ खुंबोयोमोन नाथाय दानि सुबुंफोरा माखासे गोबांथार फरायनाय आरि बेयाव नांथाबनानै थानानै जि सोलोंथाइ लानानै गोबांथार गावनि नांगौसेबां सोलों थाय लानानै माखासे साख्रि-बाख्रि बेबायदि आरियाव नांथाबनानै रां आरजिनानै गावनि न'खरखौ सालायो आरो माखासे जि फरायालासिनो जि गामियाव थायो बिसोरबो गोबांथार जि गावनि माखासे रोंगौथिफोरखौ लानानै आबाद फोथारफ्राव जि खेथि बायदि आरि मावनानै गावनि जिउखौ खुं आरो दाथ' जों माखासे जोंनि मेगनजोंबो नुबोगासिनो गोबांथार गामियारि सुबुंफोरा ओ बानलु आबाद बेखौ मावनानै जिउ खुंबोगासिनो आरो गोबां रांबो आरजिनो हादों बेखौ जि गोदोनि माखासे रोंगौथि आरो दानि जि मोननाय ओ ओ बिगियानारि जि आदब खायदाजों मोननाय बेफोर माखासे खामानिफोरजों ओ मावनानै जोहा गोबांथार आबाद खेथि मावनानै जों जिउ खुंबोनायखौ बांसिन दानि सुबुंफोरा साख्रि-बाख्रि बायदि आरियाव नांथाबनानै जिउ खुंङो नाथाय गोदोनि सुबुंफोरा बिदि नंङामोन माखासे गावनि जि न'आवनो माव‌ ओ फिसा-फिसौ खामानिफोर जोंनो गोबांथार रां आरजिनो हायामोनब्लाबो जि गावनि नांगौसेबां बेखौ आरजिनानैबाबो गोदोनि सुबुंफोरा जिउ खुंबोयोमोन आरो नोंथाङाबो बिनि सायाव एसे फोरमायबावगोन नामा नों
थां ओ दानि जिउ खुंनाय राहा आरो गोदोनि जिउ खुंनाय राहा ओ नोंथांङाबोथ' बुंबाय गोबां फाराग दं होनना ओ आथ आथिखाल मुगायाव माने गोबां माने जिउ खुंनाय राहाया गोरलै जाफैबाय होननानै जों बुंनांगोन। खारन ओ मोनसे फिसा ओ एसे खस्थ' खालामनानै जोङो हाबा मावबानो जोङो इसे रां बुथुमनो हायो। ओ आथिखाल मुगायाव आरो बेफार फालांगि मावनानैबो जोङो गोबां रां आरजिनानै जों जिउ खुंनो हायो आथिखाल मुगायाव आरो बेफार खा फालांगि मावनो थाखाय ओ गोबां ओ लामा ओंखारबाय आरो मोनसेल' रोखोमनि बेफार फालांगि गैला दानि जुगाव गोबां रोखोमनि बेफार फालांगि खालामनानै मानि जिउ खुंनाय राहाखौ गोग्गोसिन खालामनो हाबाय आरो ओ दानि सुबुंफ्रा।
होमबा नोंथां जोंहा ओ गोबांथार खोथा ओ सावरायोबाथ' जोंहा खोथाया ओं ओंखारबावो नाथाय जोंहा सम जाबाय बिनिखायनो ओ नोंथांजों दसे सम ओ रायज्लायनो मोननानैबो सावरायनो मोननानै गोजोननाय मोनदों। दसे सम होनायनि थाखाय नोंथां गोजोनथों।